खोनादोंना नोंथां अ मा खालामबाय दं नोंथां
आङो जिरायनानै दं र' ब जोंनि जा गोबां अखानानै दैबान जासोदों दैज्लां दैज्लां बोथोरा दा ओहो न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखै
अह दैमा अह होनबाथ' माया आबादफोराबो खहा जादों ना गोबां
औ दा बेै खोथियाफोरा खहा जादों दा खोथिया फोग्रोजोबायमोन ना
खाथि खाला दैमा गेदेरफोर दं नामा नोंसिनियाव
औ दं बे माबाया फुथिमारि दैमा दङ
अ बेनो लोमजोबो नामा
गोबां असुबिदा खालामो एकदम माने दु दुब्लि बारि गासैबो लोमसावजोबो
औ होमबाथ' दा गोबां असुबिदा जादोंना नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ जादों है बिदिनो बोसोरफ्रोमबो दैबानानो सिलिं खार खालामबाय थायो थांनाय बोसोरावबो बिदिनो बिराद गोदोर दैबाना जानानै
औ उम अ न'फ्राबो लोमजुबनाय नामा?
औ न'फोराबो एकट' लोमजोबथारो दा जोङो माथारियावसो न खानानै दङ
अ अ माने न'खौ गारनानै बेलेगाव थाहैनांदो आरोना
औ औ बै माथारि सायाव
ओ बिदिबाथ' गोबां अ सुबिदा जायोना? अ औ अ बिदि बासथ'
अ बिदिबाथ' जानाय लोंनाय गोबां उसुबिदा जायोना नोंथांमोननियाव? खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादोंना? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ